औ नोंथां
नोंथाङा बोरै दं?
औ आं दासान्दि ओ गसाइनि अननायाव मोजाङैनो दं नोंथां नोंथाङालाय माबोरै दं?
आंबो मोजाङैनो दं नोंथां
औ बिदिब्ला नों थाङा आंखौ कल खालामनायनि जाहोनखौ नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन आं कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय माने मोनसे आयदा लानानै सावरायनो सानदोंमोन आरो ना नोंथां। नोंथाङा सम होनो हागो हागोनना
औ हागोन नोंथां
बर'नि जानाय लोंनायनि बागै सावरायनो सानदों आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
नोंथाङा एसे आगोलाव फोरमायग्रोना होदो जेनेब्ला बर'नि जानाय लोंनायनि बागै
औ नोंथां जोंना बर'नि जानाय लोंनाय होनोब्ला थ' गिबियावनो जोंना ओ ओंख्रियाव फैयो अनलाजों दाउ सबायजों साम' नाफाम ओ बेफोरनो फैयो बेनि अनगायैबो जे जोंना ओ जानाय आरो लोंनाय होनदों नालाय नोंथाङा लोंनायाव फैयो जोंना ओ बर'नि जुमाय गिसि एबा जौ गोरान बेफोरनो फैयो बेफोरनि गेजेरावनो आङो नोंथांनो अनज्लाजों दाउनि सोमोन्दै एसे सुंद'यै फोरमायना होनोसै
औ
अनला जों दाव होनोब्ला बेयो जोंनि बर' समाजनि ओंख्रिल' नङा मा मानो होननानै बुङोब्ला जोंना बे बर' समाजनि मोनसे ओ समाजजों बे ओंख्रिखौहाय जोंना बायदिसिना फुजा फाथाल एबा बायदिसिना खर्म'आव मोनाब्ला जोंना बे ओंख्रिखौ नङाब्ला जोंना बेफोर फुजा फाथाल एबा खर्म'खौ जोङो जाफुंसारनायखौ जोङो नुनो मोना एबा आद्रासो होननानै जोङो सानो सानना लायो जेरैहाय जोंहा ओंखाम गोरलै जानाय एबा ओ माइरं गोरलै फुजा बे फुजायाव बहाय जोंहा अनस्ला ओंख्रिखौ गोनांथिथार होननानै जोंनि बर' माहारिफोरा साननानै लायो बेनि अनगायैबो जोंना ओ औ बेनि अनगायैबो जोंना बर'नि सुलि एबा बर'नि हाबा बे बेहाव बेयावबो जोंना ओ बे ओंख्रिखौ नांथारगौ ओ जेरैहाय जोंना ओ जोंनि ओनसोलावहाय एबा बर' समाजावहाय बे ओंख्रिखौ ओ जोंना जेबो हाबा जायो अबोला खैनाया अनस्लाखौ अनखौ न' सिङावनो देनानै एबा इसिं सिङावनो देनानैहाय बेखौ गावनो हारसिङै संनानै हाय गावनि फिसायनो जाहोनायजों लोगोसे गावनि ओ बे ओ जुलियाव फैनाय गासैबो रायजो राइजा नोंथांमोननो एसे एसेब्लाबो जाहोनांगौखौ जोङो मिथिना मोनो
औ नंगौ नोंथां
बिदिनो नोंथाङा ओ अनस्लाजों दाउ संनायनि आदबखौ सुंद'यै फोरमायलांनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ
बिदिनो जों अनला संनो थाखाय जों अनला माइरंनि गोनांथि जायो आरोना नोंथां
औ नंगौ
बिदिनो जों माइरंखौ दसे सम सोमनानै दोननांगौ आरो सोमना दोननायनि उनाव जों बेखौ बोखांनानै एसे सान्दुंआव फोराननांगौ आरोना नोंथां
औ थारैनो नंगोन
बिदिनो बेखौ फोराननानै बेखौ दिंखियाव एबा उलाराव देनाय जायो। नाथाय गोदोनि गोदोनि आबै आबौमोना उलार उलार एबा दिंखियाव देयोमोन आरो। नाथाय दानि जुगनि मानसिफोरा बेखौ बांसिन मिक्सार मिसिन बेयाव ग्रेन्डाराव बा बेयाव उननाय, देनाय जायो आरोना नोंथां।
नोंथां।
औ बिदिनो जोङो दाउखौ लाबोबाय, उनाव जोङो दाउखौ बिदिनो साफा खालामनानै बिदिनो बुथारनानै साफा खालामनानै बेखौ गोदानानै लाबाय, गोदानायनि उनाव जोङो सारायाव थाव थाव पियास बिदिनो जाखिनि मस्ला मस्लि नांगौ बेखौ होनानै जों माने थावखौ इसे दाउखौ एसे एवफ्रानना लानांगौ जायो आरो ना नोंथां।
औ नंगौ।
औ एवफ्रांखांनायनि उनाव बेखौ बेलेग साइदआव बोस्लायबाय बोस्लायनायनि उनाव बे सेम एखे सारायावनो माने दै होनाय जाग्रोयो आरो। दै होनानै बेखौ माने दैखौ अरजों गोदौहोग्रोनाय जायो गोदौहोनायनि उनाव जा जों बे अन गुन्दै बा माइरं माइरंनि गुन्दैखौ जोङो बे गोदौनाय दैयाव फ्रि फ्रियै सारना होनांगौ आरोना। बिदिनो एसे इसे फ्रि फ्रि सारना नांगौ नाथाय बिदिनो गासैबो बुथुमनानै होयोबा गथा जायो होननानै मिथिगौ आरो जों। नोंथां औ बिदिनो होनायनि उनाव बिदिनो संख्रि जाखिनि नांगौ होबाय होनायनि उनाव बेयाव गोदौबाय थानाय समाव बेयाव खारै होनाय जायो। खारै होनायनि उनाव बेनो जाखिनि मस्ला-मस्लि नांगौ होनाय जायो। होनायनि उनाव जा जों बे दाउ बेदरखौ एवफ्रानना दोनदोंमोन एवफ्रानना दोननायखौ बे अनलाजों हर, हरनानै एसे गोबाव गोदौ होनांगौ जायो आरोना नोंथां। एसे गोबाव गोदौ होनायनि उनावनो बिदिनो जोङो धोनिया एबा बिदिनो गंगार, गंगार धोनिया बिदि होनानै संनानै जेनेबा मोननोसै टाइमाव माने गंगार धोनिया बिदिनो धोनिया बिदि होनानै जों बेखौ खााङो आरोना बिदिनो जाबाय आरो अनला ओंख्रि संनाया नोंथां। औ।
बिदिनो जोंना ओ अनज्ला जा सबाय जा बायदिसिना ओंख्रियावनो जोंनोहाय ओ खारदैखौ होनानै जायो जोंनि बर'फोरा नंगौना नोंथां?
औ-औ नंगौ नोंथां।
औ -औ। बे खारदैखौनो आङो माबोरै बानायो, आं जा मिन्थिगौ एबा आं जा रोंगौ बे सुंदयै फोरमायलांनोसै नोंथां। जोंना हाय खारदै बानायनो थाखाय गि बियावनो थालिर आइथियानि बिफांखौ जोङो दाननानै लायो। बे दाननानैसो ओ दाननानैलाय हाय लानायनि लानायाव जोङो सिङाव दि मादा एबा सिङाव थाइ बाहागोखौ जोङो बेखौबो बायदिसिना गाजों जोङो जावख'ना लायो ओमफ्राय बेखौ जोङो गोबा गोबाहाय दाननानै मोजां ओ दुंनाय सान्दुंङआव मोजां फोरानना होयो आरो बेजों लोगोसे जोंना जा थालिर बिफां दानफायनानै लादों बेखौबो जोंना ओ फिसा फिसाहाय जिरना लानानै सानदुङावहाय मोजां सानब्रै सानबयालागै ओ राननाय बायदि एबा ओस बियो खामनो जा बाय बायदि लायो बेखौ फोरानखांनायनि उनावहाय जोंना मोनसे माबेबास मोजां जायगायावहाय ओ बे थालिर फस्ला राननायखौहाय जमा खामो जमा खामनानै ओ मोजाङै बे खौ ओ साव नानै मोजाङै खामनाय बायदि एरथुम एरथुम होबाय थानाय जायो जेबोला बियो खामखांगोन अब्ला बेखौ गुसखामगोन बेनि हाफिथ'र हांगारखौ जोङो गुसु खामनानै लानाय जायो बेनिफाय गुस जायोब्ला जेबोला ओ बे खौ सान्द्रिजों एबा संग्रायजों जोङो मोजाङै ओ सेफ्ले सेफ्लेनो सालिनानै लानाय जायो बेखौ सालिखांनानै जोङो न'आव लाना फैनानै जोंहा ओ खारदै रोसि बानायनो थाखायाहाय जोङा ओ बे खारदैखौ ओ एबा हाफिथ'र हा ओ हाथ'फ्लाखौ जोंङा अ माबेबा मोनसे आइजेंआव ओ सिंहिं साफ्लंना हाय लानाय जायो जेरै जोङा बालथिंआवबो लानो हायो खर खा बाय दिसिना नारेखल खरखाफोरावबो लायो। दा दोनों बेखौ ओ फिथरखौ सायाव होनाय जायो। होनानै जोंङो दिरुंफोर खानानै दिन्दां आलायना दोननानै बेवहाय जों दै लुनानै ओहायो आरो सिंखिंहाय जोंङो मायाव मायबा मोनसे बास सानखौ हाजावनाय जायो बिदि बिदिनो जों नाखौ हमब्रा बानायनाय जायो। ओ नोंथांनिसि जोंना नारजि ओंख्रि होनोब्लाबो बर'फोरनि मोनसे ओ ओंख्रि नङा बेबो मोनसे जोंनि हारिजों सोमोन्दो थानाय ओंख्रि मानो होननानै बुङोब्ला जोंना बे ओ बे ओंख्रिखौ जोंहा ओ सोरबा सुबुङा थैयोब्ला नांगौ जायो। जेरैहाय जोंना गोदो ओ लेखाफोराव मोनबोनाय ओ जोंनि बाथ्रा ओ नारजि होन होननानै बुङो। बेनि ओंथियानो जाहैबाय जोंना नारजि अरगारनाय म जोंना सोरबा सुबुङा थैनानै थाङोब्ला बेजों जों जा थांनानै थादों एबा न'खरनि मानसि एबा गामिनि मानसि बेजों जोंना सोमोन्दो गारलायनाय बेखौनो जोंना नारजि अरगारनाय होननानै बुङो। बेनिखायनो जोंना ओ सोरबा सुबुं थैनानै जेनेबा बेनि खारजोआव जोंहा नारजि संनानै होनाय जायो। जाहाथे औ गासैबो सुबुङानो बेजों सोमोन्दो गारायो। ओ बे ओ औ बेनिखायनो जोंना औ औ बे नारजि ओंख्रिया बर' हारिनि ओ बर' हारिजों सोमोन्दो थानाय मोनसे गोथौयै सोमोन्दो थानाय ओंख्रिबो होननानै आङो साननानै लायो। नोंथाङा ओ औ नोंथाङा नाफामनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना आंनो
औ हागोन नोंथां बिनिनो जों नाफाम बानाय नाफामखौ बोरै बानायो आं बिनि सायाव एसे जाखिनि रोंगौ बेखिनिखौ फोरमायनोसै आरोना नोंथां।
औ
बिदिनो बिदिनो जोंङो नाखौ हाखर एबा दैमाफोराव जेनेबा जों फोथारफोराव बिदिनो गुरना लाबोनानै जाखिनि लाबो बेखौ जों साफा खालामनानै बेखौ अर एबा सान्दुंआव फोराननाय जायो आरोना नोंथां।
अ नांगौ
नाखौ फोरानखांनायनि उनाव जा जों नाफाम बानायनि थाखाय जोंनो थास'नि गोनांथि जायो आरोना।
औ नंगौ
बे खौ जों लाना फैनानै एसे गोलाव गोलावहाय हानानै बेखौबो एसे सुना साफा सुनानै बेखौबो सान्दुंआव एसे फोरायनाय जायो आरो ना। फोराननानै नादों नाखदो बे थास'खौदो माने उला उलार एबा दिंखियाव बिदिनो देनाय जायो आरोना नोंथां। देरनायनि उनाव खौ बिदिनो खारै एसे फोनो आरोना। खारै फोनना फोनबालायनो थामफै एबा जिखिजाया एम्फौ एनलाया हाबनो हाया होननानै मिथिनो मिथियो आरोना नोंथां।
औ नं औ नोंथां।
बिदिनो मिथिनानै बेखौ बिदिनो लारु सिुथुमनो खारै एसे होनानै बेखौ लारु सिुथुमनानै दोनो आरो गोबाङानो बिदिनो पयाम एबा थुंग्रायाव बिदिनो सोनानै दोनो आरो बिदिनो दोननानै गोबाव समनि गेजेरजों जों मास मोनसेबा मास मोननै जेनेबा नाफामाथ' बिदिनो गोबां बोसोर जाजायो आरोना नोंथां बोसोरसे बोसोरनै ओरै मोजांयै जुदि ला खियोबा बिदि गोबावजों जाजायो बिदिनो जानानै बेखौ बिदिनो खालामनानै गोबाव दोननायनि उनाव बेखौ संनाय जायो संनायावबो बिदिनो फालौ जाखिनि मस्ला मस्लि नांगौ सारायाव बिदि होबाय होनायनि उनाव दै इसे होनानै बेखौ आरो खारै खौ एसे होनानै संख्रि बिदिनो बानलु बायदि बायदि मस्ला मस्लिखौ होनानै संना जानाय जायो आरो।
औ नंगौ। जोंना नोंथां बि बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय दिनैनि रायलायनाय खौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां।
औ। गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ गोजोन्थों नोंथां।